औ नोंथां।
आतचा नोंथाङा दसे सम फ्रि नामा?
आंथ' दायो जेबो मावथ'वाखै नोंथां आङो ओरैनोसो जिरना दं औ आं फ्रियानो
कल खालायनायननि जाहोनानो जाबाय आं दसे सम नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो
अ ओ जागोन सावरायजागोन नोंथां औ।
सावराय जागोनबालाय आं माने आं मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो
औ नोंथाङा अब्लालाय आयदाखौ औ फोरमायनो
जों माने ओंथि ओंथि गोनां बाथ्राफोर फोरमायलायनो सानो आरो जेरै सल'बथायानो सायावनो आरो दा नोंथाङा आंनो फंनैसो सर्टआव गुरैनो फोरमायनो हागोन नामा
ओंथि गोनां सल'बा बाथा नोंथां
औ औ
अह अह सल'खौथ' आंङो मोननैसो रोंङो नोंथां रोंङियालाय गोनां बेखौ दायो आंङो अब्लालाय गुसुंङैबाबो आंङो फोरमायथिना होनो नाजानोसै
ओ मोनसे जायगायाव आर ना माने हाग्रा फख्रायाव आरो बिदिनो मासे मोसा दंहैयो दं दंमोन आरो
औ।
बे मोसाया गावखौ लानानै बिराद दुगामोन आरो आरो ओमफ्राय गावनि बोलोआवनो माने गावखौनो लाबाय थायोमोन
ओमफ्रायहाय
बिदिनो मासे फिसा एन्जर दंमोन बे एन्जरखौहाय बे दुगा बा गावनि बोलो देखायबाय थाग्रा मोसायाहाय लाजि फोनांबाय थायोमोन बिदिनो होनोमोन बे मोसाया नोंङो इमान फिसा नोंनाव बोलो गैया मा गैया इदि ओ बे साइसखौ लानानै ओ लाजिफोनांबाय थायोमोन आरो मोसाया एन्जराथ' ओ बिराद फिसा जायो नालाय ओमफाय बिदिनो ओ दायो लाजि फोनांबाय थाबाय नांबाथाय एन्जराबो गाज्रि मोनबाय एसे दानाबा मा जाहैखो ओ सानसेखालि आरोना ओ सासे सिखारि फैयो आरो हाग्रायावहाय बा बे ओ मोसा थानाय जायगायावहाय दा सिखारिया मा खालामो नोंखो ओ जाल बिसायना गालांजोबाय आरो ना जायगा जायगा जायगा जायगा बिदिनो सिखारिहाय जिब जुनारफोर हमनो होननानै फैखादोंमोन नालाय
औ
ओमफाय सिखारियाहाय जाल बिसायखांनानैहाय ओ थांबाय आरो जायगा जायगा बेसायदों बिदिनो ओ जालाबो जोबोद गोरामोन आरो ना नेट बायदि बिदिसो बहायना गालांखादों नालाय बेखौ आरो हाग्रा फबसिनना दोनजोबदों नुवा माया बेयाव आदारबो होना गालांखादों नेदाव दानाबा एन्जुराहाय ओ इदिनो बेरायबायदोंमोन हाग्रायावहाय। आदार नागिरनानै आरोना आ आदार नागिरनायाव बेरायदों आरो ओ। दानाबा ओमफाय उ बे मोसायाहाय ओम आदार नागिरनायावनो दानाबा गाब्र'नान लाबाय बे नेटआव। ओमफाय हमजाबाय आरो ना नेट सिंङाव बन्द' जाना थाबाय नेटआ जोब नाय बायदि जाबाय आरो ना जोबजाबाय नेटजोंहाय बे मोसाया।
औ
दानाबा मोसाया बेसे हायो बेसे गोसा होख्रावबाय माबाय ओमफायहाय बे नेटखौ बहाय बे उनाव बेसेबां बोलो दं ओ बे बोलोजों बस' नो नागिरबाय बा अरस'नो नागिरबाय ओ नाथाय बे गावनि जेसे बोलो दं एसे बाहायजोबबाबो बे नेटखौहाय ओ बिसिनो बा बस'नो हायासै। ओमफायहाय बिदिनो बेथ' मोसा या ओ नेटखौ बिसिनो हायासै नालाय मानोना नेटा जोबोद गोरा आरो ओ गिदिरमोन। बा बिदिनो ओ रोजा होनगौमोन दायो बे होख्रावनायखौथ' मोसा होख्रावनायखौथ' ओ एन्जराहाय खोनाहैबाय दाना एन्जरा खोनानाय लोगो लोगो मा जाखो मा जाखो होननानै ओ मिनथिनो लुगैनानै खारथावबोबाय ओ होख्रावनाय जायगायाव। बेवहाय ओमफाय दसे समावनो मोनफैबाय एन्जर एन्जराथ' बहुत ओ बिदिनो स्पिड खारनो हायोना बा गोसा खारनो हायो जाहैबाय ओ दानाबा मोनफैनानै नुबाय जे ओ मोसायाहाय बिदिनो होख्रावलागासिनो दं। जोबनानै दोनजाबाय सिखारिनिहि नेटावहाय ओमफाय बेखौ नुनानै एन्जराहाय नेटखौहाय ओ गावनि गोफाद गोफाद हाथाइजों ओ अरस'नो फैबाय अरस' लांबाय थाबाय बिदिनो अरस'लांबाय थाबाय गोफाद गोफादखा नालाय एन्जरनि हाथाइयाहाय ओ मोनसे जायगायावनो अरबाय थाबाय अरबाय थाबाय बिदिनो ओ दाबसे दाबनै जायगायाव अरस'नो हाबाय हानानै दा ओमफायहाय जेन थेनसो ओ ओंखारनो हाबाय दानाबा मोसायाहाय। बे एनजरा ओ बिनि नेटखौ अरस फैनायनि थाखायसो ओंखारनो हाबाय आरो ना मोसाया लासथावहाय थाङै थुङै सिख खारिनि ओ जाल बिसायनायनिफ्राय दा बेनोमोन नोंथां आं फोरमायनाय ओ सल'बाथाया बे सल'नि ओंथियानो जाहैदों ओ गावनि अननाया गिदिर फिसा थाया बा जोङो जोङो बयखौबो अननो हायो ओ जोङो बिदि गिदिर फिसा साइसखौ लानानै जोङो अननायखौ ओ बासिनो हाया बिदिनोमोन आरोना। नोंथां।
औ दा माने औ दा माने आंबो खोथा फोरमायबाय आंबो बेनि सायावनो मोननैसो खोथा फोरमायनो सानदों। दा आंनि जाबाय माने सानस आंनाबो माने सोआव दङ मोनैसो खोथा आं बेखौ फोरमायनि। आंनि खोथायानो जाहैबाय जे सानसे समावहाय मोनसे जायगायावहाय सासे आबादारि बा बन दानग्रा बा दंफां दानग्रा दङ बियोहाय माने गावसोरनि बे हाग्रा आथिं आरो बेवहाय माने हाजोआवहाय बन दाननो थांदों बेवहाय बन दाननो थांनायावहाय मा जाखो बेयो बन दानबाय दानबाय ओमफ्राय बेयावहाय मासे दाउ हाय माने इयो नुसनबाय बे दाउवाहाय माने गोलैनानै बा बासानिफ्राय गोलैनानै बा दाालायनिफ्राय गोगलैनानै माने एसे ओ आथिं आखाइ गाज्रि जानानानै दं माने दावना बा मोदोमाहाय एसे जखम जाबाय आरो बाय बेखौ नुनानैहाय बे आबादारि मानसिया एखौ नुनानै माने अनखांनानै एखौ न'आव थां न'आव लांनानै थांबाय आरो बेखौ बेखौ फोसाबनोबा मुलिफोरजों माने थांखां होफिनो आरो दा बेखौ नुनानै ओ दा ओमफाय दाउआबो माने इदिनो सानसेसो थानानैहाय राखांबाय आरो माने ओमफाय बिरनो हालाया हाला हानाय जाबाय आरो ओमफाय सानसे सानसे बिनि उनावहाय बे दाउआ फुङाव हाय जों मोननानै बेयो बिरलांबाय आरो गावनि जायगायावहाय ओमबाय बे बिरलाङिनि सिगांनि हाय सनानि दाउदै मासे दैनानै गालांबाय आरो बे आबादारिनि न'नि दरजायावहाय दरजागुदियाव ओमफाय बेखौ जेब्ला हाबादारिया सिखारो ओमफाय इयो नुयो आरो जे सनानि दाउदै मोनबाय इदिनो मोननानै बियो गावखौनो गाव एसे गोजोननाय मोनबाय ओमफाय बिदिनो सान नेक्स्ट उननि दिनावबो बिदिनो आरो दावदै दैसे दैनानै गालांबाय आरो फुं फुङावहाय सानफ्राम बिदिनो दाउदै दैनानै गालाङो आरो सनानि दाउखौ ओमफाय बेखौ नुनानै बेखौ मोन बे आबादारि सुबुंङा मोननानै दंफां दानग्रा सुबुङा मोननानै माने गावनो फाननानै गाव फैसा रां फैसा मोनबाय बा न' लुबाय बा बिदिनो जाग्रा मुवा लाबाय आरो ओमफाय इखौ नुनानै सानसेखालि बेनि गोसोआवहाय लब जाबाय आरो जे बेयो बे दाउखौहाय जोमनानै बेयाव ग्रामों बेवहायखौ नायनानै खोनसेनो बे दावदैखौ लाजोबनो थाखाय बे खेमसेनो माने बे सुबुङाहाय दावउदैखौ लाजोबना खेबसेनो फानजोबसिगोन आरो बिनि गोसोआ इदि साननानैख दा बे गोसोखौ साननानै बियो सानसेखालि जंबाय आरो बिदि बे दाउखौ आंखि दिनै जोमनानै बि थाग्रा जायगासिम थांनानै बे दावदैखौहाय खोमसिना लाजोबनोसै होननानै बेयो साननानै बे जायगायावहाय सानसेखालि फुङावहाय बेखौ जमनानै दा बेनि उन उन थांबाय आरो बे अबाव थायो इनि
औ
अहाय ओमफाय बे जायगाखौ नुहैबाय ओमफाय इयो बे हाबाया बेयो दाउ थाग्रा जायगा गोजौ दंफाङाव दंमोन आरो दाना बेखौ बेखौहाय नुनानै बेयो मा खालायखो बे दंफांखौ दानबाय आरो दा बे दंफां खौ दानो जेब्ला बियो बे बासाखौ नुयो बेयाव जेबो गैला जेबो गैया माने दाउदै होननायानो गैया बा बे लफजोंनो बे दाउनि न'खौ सिफायनानै होबाय बियो मोनसे दाउदै स'नानि दाउदैखौ लानो थाखाय दा बेवहाय बे खालिनो फैबाय आरो बे बेथ' जि दावदै मोनगोन सानदोंमोनना बेखौ मोनासै आरो बा सानसेनो मोनगोन साननानै बे नेक्स्ट नेकस्ट दिनाव फुङावबो इदिनो नायबाय बियो बेयावबो माने दावदै होलाङासै होफैयासै आरो नङा नङाबा सानफ्रामबो होफै-होफैयोमोन नालाय ओ बेखौ नुनानै बियो दाउदैखौबो नुवासै दाउदैखौबो मोनासै बा दाउआ दाउआबो फैयासै आरो बे दिननिफ्रायनो ओमफ्राय बेखौनो जों मिथिनो जे जों जि बुस्थुखौ जों खेनसेनो नागिरो बेफोर बुस्थुखौ बे बेफोर बुस्थुआ लबनि थाखायसो बा जोङो खेनसेनो लुगैनाय हुदाया गाब्रि जोंनि थाखाय मानो होनबा जोङो लासै लासै मोनबाय थानायानो जोंनि थाखाय मोजां होनबा जों लब जा नाया जोंनि थाखाय गाज्रि आरो दा बेखौ लब जानाय नुनानै जों बेखौनो मिथियो जे मानसिया बिदिनो बांद्राय लस जानाङा बा जोङो लुबैनाङा मालायनि बे लाजोबनो बा खनसेनो मोनजोबनो हास्थाय नाङा
औ
आंनि बुंनाया माने बेनो जे जोङो ओ सब बुस्थुखौनो जों लासै लासै मोनबाय थानायानो मोजां जोंनि थाखाय बा जोङो खनसेनो मोनजोबनो दा बिथांनि सिमाव आं बेखौनो फोरमायदों जे जों लब जानाङा दा नोंथाङा आंनो
नोंथां बुंनाया थ' गासिबो सैथो आं नोंथांनि बुंनायनिफ्राय गोबां सोलोंथि लानो हाबाय दा आंना एसे खामानि ओंखारबायमोन नोंथां आंना बे समाव बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन अब्लालाय नोंथां नोंजोंहाय
औ होमबालाय दे
गोजोनथों नोंथां
औ औ